औ नोंथां।
औ नोंथां।
औ आं नोंथांजों एसे ओ जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि बागै सावरायलायनो कल खालामनाय जादोंमोन।
जागोन नोंथां।
दा नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओ नोंथांनि जे हरै ओ नोंथांनि ओनसोलजोंहाय बैसागुखौ माबायदि रंजायो मा मा फालियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथां?
जागोन नोंथां। ओरैनोथ' जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामि याव जे बैसागु फालिनाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो नेमखान्थि बायदि बर'फोराहाय ओ सिगाङाव जेबायदि स्नि सप्ता अ स्नि सप्तामोन स्नि दिन एबा से सप्तााहालागै खुं खुङो माने बैसागु फालियो। दे बेबायदिया नंगौ दङ' दासिमहालागै। सानथाम सानब्रैया माने गोगोम जायो बिनि उनाव बाखिया बारा गोगोम जाब्लाबो जोङो स्नि सानखौ फालियो दा बे हिसाबै सिगां जोंहा जे संक्रान्ति जायो नङाबा बोसोरनि जोबथा बे सानखालि बेहाय बैसागु मानसिनि बैसागु जानायनि आगोल आगोल एबा जिखुनु माने बे बोसोरनि जोबथा सानखालि माखासे माने बर' फोर माने जेन'बा गोदोनिफ्राय मोनसे हुदा लाबोनाय हिसाबैहाय जोंनि गामियावबो बेखौ खालामो जेरै गोखा गोखै जानाय एबा गोखा गोखै मैगं खानानैहाय
बुथुमनानै गामियाव ज' ज' बयबो सोरनिबा न'खर गंसेयाव ओ बुथुमनानै लाबोनानै ज' सायलायनानैहाय जानायनि मोनसे बेबस्था खालामो जेरावहाय बेजों नों बेदर बायदिसिना लाबोनानै संनानै जायो। ओदिंखालि बोसोरनि जोबथा सानाव सुखु दुखुनि बाथ्रा सावरायनानै ओइदिनखालि बे जानाय मथे आं मिथिनायाव माने आङो आथिखालनि सुबुंफोरनाव सोंनानै लानाय जाया। नाथाय आंनि सासे फोरोंगिरिसो खिन्थादोंमोन जे मानि बे जानायनि बोसोरनि जोबथा सानाव जानायनि बे ओंथिया माने गोखा गोखैखौ जानायनि ओंथिया बेनोमोन जे होननानै बोसोर गोजामावहाय माखासेहाय जों माने जाबायदि मावबोबाय दांबोबाय बोसोरसेमोन दखौ खस्थ' खालामबोोबबाय आरो बिनि गेजेरावनो जों बे मैगं थाइगंखौहाय माने जानानै गोजाम बोसोरनि जे बेमार आजार जा बायदिसिनाफोराहाय नैबे बोसोर गोदानावहाय जेबो दाजाथों मानि बोसो गोदानाव मोजाङै मोजां माने बस थोरसेखौ मोजाङ गोग्खोया लानानै मान थांनानै थानो हाथों मान बेखौ मोनसे म बेबायदि साननानैहाय माने एसे मान फोथायनाय लानानै बर'फोराहाय माने जायोमोन होननानै आं खिन्थादोंोमोन आरोखि आंबो बारा मोजाङै मिथिया माने बेबायदि फोथाय फोथायनाय दं होननानै माने जायोमोन आरोखि बर'फ गोदोनिफ्रायनो दा
बे जोबखाङोब्ला माने अखानायैहाय जोंहा बैसागुनि जे जागायो सान माने मानसिनि बै बैसागु जानायनि आगोल आगोलाव मोसौआव बैसागु दा बे मोसौ बैसागुआवहाय ओदिनखालि माने फुङाव सिखारनानै बयबो सोरबाया आन्द्रु आन्द्रुनो सिखारो खोमसेयावनो सोरबाया फुङावहाय जानानै मोसौखौहाय दैमा खाथि दंबा दैमायाव लाङो सोरबाया आरो सोरबाया दैखरावनो थुखैयो बाल्थिं लानानै म ओमफ्राय जेब्ला मोसौखौ थुखैखाङो अब्ला गोदान फागा होनाय माने गोदान दिरुं होनाय बिसोरनो माने बोसोर गोदाननि नामावहाय बिदि होयो आरो सोरबाया
औ नोंथां।
फोथायना लानानै आथिखालाव नुनो मोनबांला माने सिगां समाव ओरैबायदि खालामोमोन होननानै ओ बर' सुबुंफोराहाय बेखौ खुगा खुगा बारस्र्लायबोदों जे माने ओइदिनखालि मोसौफोरखौ सोरबा सोरबा माने हगारोमोन जाहैबाय ओइदिनखालि मोसौ बैसागुखालि माने
हगरनायनि ओं दा बेनोमोन जे माने थुखैखां लोबखां बेखौहाय दोनि हांगारखौ एख'नानै थाव गुबै जों लगायनानै बिथांमोननि माने मोसौनि मोदोमावहाय गोसोम गोसोम मोनसे दद दद दागो होनानै फाख्रा फाख्रि मोसाफोर बायदि खालामनानै
बिथांमोनखौ माने ओइदिनखालि गावसोरनि गोसो खुसियै हगारनानै हाग्रा बंग्रा गांसो जाहोहैयो जाहोयो। बिथांमोना गोसोबायदि जायोखालि मोसौफ्रा दा बेयावहाय मा जायो बिनि ओंथिया फाख्रा फाख्रि फुं मान हाग्रा बारियाव थाङोब्ला बिथांमोनखौ मान मोसौ खौहाय माने मोसौ माबा मोसौसो होनलांबाय जिब जुनार हाग्रानि लख्रा
मोसाफोरा माने जानो हायैनि होननानै माने गिनायनि होननानै बेबायाददि फोथायनानैहाय बर' सुबुंफोरा बेखौ फोनोमोन होननानै आं एसे मिथिबोदों आरोखि मोसौ बैसागुआव दा अखानायैथ' मानसिनि बैसागु जागायबाय बेयावनो बयबो माने मानसि फैसागु खालि दिनखालि बयबो सोरबा सोरबा माने गामि गामियाव एसे हाबलायनानै मान होलायनाय गिदिरा उन्दैफोरनो अननाय होनानै उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ मान होनानै ओजिखालि माने एसे मान लालायनाय आजिखालि जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय बैसागु रंजानाय मोसानाय बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गाव गावबागाव ज' ज' सेंग्रानि सेंग्रा बेबायदि मोनसे बैसागु फालिनाय हुदायाहाय बर'फोरनाव दं आरो दासिमबो बियो फालिजायो दा बेबायदि बिदिनो सोलि आरो नोंखां आं दा
ए नोंथां
नोंथांनिफ्राय आं मिथिग्रोनो लुुबैबाय माखासे नोंथांमोननि ओनसोलखौबो एसे आंनो फोरमायनानै होदों
औ जागोन नोंथां हागोन जोंनिजोंबो नोंथाङा जेरै खिन्थादों बर' हिसाबै जोंबो बिदिनो फालियो जोंनि बैसागु फोरबोखौ जेरै बैसाग बैसाग दाननि से खालार खालि जोङो रंजायो आरो बिनि सिगां जोंनि जे संक्रान्ति होननाय मोनसे दङ बैसागनि बै से बैसाग जाय जेनेबा जोङो मोनसे संक्रान्ति होननाय जेनेबा एप्रिलनि जिब्रै खालार खालि जोङो बेखौ फालियो जेरै बेयाव गोखा होैखानाय गोखा गोखै जानाय जेराव जोंनि बैसागु जों एंगारनो हायै सोमोन्दो दं जेरै बे गोखा गोखैखौ जोङो जोंनि गामिनिफ्राय सानै साथाम लोगो जानानै मानिे लोगो जालायनानै मोनसे माबाखौ हानजा खालामनानै जोङो हाग्रायाव थाङो बेखौ नागिरहैनो गोखाब गोखैथौ जेरै बेयाव मख'नो गोनांदि जेरै खिफि बेन्दों थाराय लाफा सायख ग आरो मानिमुनि बेफोर गोबां जेरै खारौ खान्दाय बेफोर गोबां दङ आरो बख'नो गोनांबा दा आं बे खौल' नोंथांनो खिन्थानो हाबाय गासैखौबो आं नामखौ गोसोआव हैजोबा दा बेखौ जोङो लायनानै जोङो गामियावहाय बैसागुनि नामाव सिथारनाय अमाजों जोङो बेखौ जायो एवनानै दा बेनि जानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंना जे सावस्रि बा देहायाव माबाफोर बेमार आजार दङबा जों बे गोखा गोखि जानायजों खारहोनो हायो आरो रं दा बे गोखा गोखैखो जानाय ए दिना जोबोबा जोंना बैसाग दाननि से खालार खालि जोङो ओ प्रमआङो ब्रह्म धोरोम हिसाबै जोंनि गामियावहाय आवाथि होयो जेरै बेयाव आवाथि आवाथि होनायावहाय जोङो बेनो थांखिया जोंना आवाथि होनायनिया जे जोङो ओ गोबां थाब हाबा मावबोनाय दङबा बा सोरनिबा ओ ओनसोरनि निबानि मुङाव जोङो गोरोन्थि मावबोदोंबा जों बेखौहाय आहुथि होनाय याव जोङो बेखौहाय इसोरनिफ्रायहाय आ निमाहा बियो आरो जोंनि! उनावहाय आ उन जिउआव जाहाथे जोङो सान्थि थालांनो हायो गोरोबलायनानै आरो बेआव दिखांनायनि उनाव जो जोङो गेदेरा ओ ओन्दैया गेदेरखौ सोमोन्दो लायो आरो गेदेरा उन्दैखौहाय ओ बोर होयो आसिरबाद होयो दा बे जोबखांनानै जोङो से तारिक सारिक से खालारनिफ्रायनो जोङो रंजायो आरो रंजानानै दा जोङो दाथ' दा आं नोंथांनाव सोंनो सानो आ नोंथांमोननियाव जायगायाव बेवहाय ओनसोला हाय दा बैसागु बोथोराव रं जानाय जे आगजु जोंनि दामग्रा देग्रा बेफोरखौ फ्रा नोंथांमोननियाव मा मा बाहायो
ओरैनोथ' नोंथां जोबोद मोजां सोंलु नोंथां सोंनाया आंबो बे बेखौ नोजोर होगासि नै जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव ओरैबायदि माने जानो हमबाय जोंनि जि बे दोरोङारि आबियो बेखौ दामनानै रंजानाय जों गोदो समाव बर'फोरा जेरैबायदि खुगा मेथाइ खननानै बैसागुआव ओ जोंनि बेे दोरोङारि दामनाय देनायफोरखौ लाफानानै ओरैबायदि गोगोम रंजायोमोन बेखौ आं आथिखालाव ओरैबायदि नुनो मोनलिया दा खोब दुखु मोनो नुयोब्ला मानिे गोसोखाङोब्ला आरो
औ नोंथां सैथो नोंथां
आथिखाल मुगायावहाय जोंनि गामिखौल' बुंला जोंनि ओनसोलखौल' बुंला दाब दाब जाय जायगाफोरावनो जोंनि बर' गामिफोराव ओरैबायदि जानो हमबाय मानि दोरोंआरि आ बिनि अनगायै जे जोंनि गोदान मुगानि टेक्न'ल'जिजों बानायजानाय बक्स बेखौ लायै लायै सो बैसागु रंजायो आरो बैसागु रंजानायावहाय ओरैबायदि नुनो मोनो जे मानि बेवहाय ओम बक्सखौ दामबाय दे जोंनि दोरोङारिखौ लाफायासैआनो दामनाय देनायफोरखौ बेवहाय बैसागु बोथोरजों खाबजानानै माखासे मेथाइफोरखौबो रंखानायखौ नुनो मोना बोथोर गैया बादाल गैया मानि बायदि मेथाइफोरखो खौसो लानानै रंजानाय नुनो मोनो आरोखि जे बैसागुनि मेथाइफोरा बेबायदि खहाब गोनां दं जोंनि गोदोनि बैसागु खुगा मेथाइ दं बैसागुखौला लानानै खननाय आरो आथिखालावबो बैसागु मेथाइफोरखौ गोबां बर'फोरा गावसिनि नाजानायजों खनो मोजां मोन जा बेफोरखौबो मानि ओरैबायदि जानो हमबाय खायफा खायफा बर' गामिफोरावहाय मानि रमान्टिक माबा माबि एकदम मदान सं अबे मेथाइयाहाय खालि इन्जय लानो हायो बे खिनि मेथाइफोरखौल' जोंनि बर' सुबुंफोरा दामो आरो मोसायो जे समजों खारफानानैहाय बोथोरजों खाबजानानै जे बैसागु बोथोरनि मेथाइ दामनांगौ बेखौबो दामलिया बेखौथ' बुंनो थाङोब्ला जोबोद खोब दुखु नाङो आरोखि दा जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायखौ आथिखालाव बर' सुबुंफोरा लाख फिनांगौ होननानै आं सानो आरो लोगोसे खुगा मेथाइ बेखौ जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरा लानानै बेखौ फोथांना लाखिनांगौ नङाब्ला सानसे समाव बे गोमालांगोन आं बेबायदि सानो आरोखि औ बेबायदि दोरोङारि दामनाय दामनाय देनाया जोंनि जायग जायगाफोराव एबा जोंनिओनोलफोराव जोबोद खम जाबाय नोंथां नोंथांमोननिथिं माबायदि
जोंनियावबो बिदिनो जाबाय नोंथाङा जेरै दा फोरमायदों बिदिनो नोंथां एखे सोलिगासिनो बिदिनो अब्ला नोंथां दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नामा नोंथां दोन्थ' लायजासिगोन
जागोन नोंथां दे आरो उननि समफोराव लोगो मोनज्लायफिनगोन दे
जागोन दे नोंथां औ